हेलौ। हेलौ अ खोनादों ना?
खोनादोंना? अ खोनादोंना? अ बुंसाय हेलौ अ खोनादोंना? अ। माने जों डाइरेक्ट टपिकआव फैखानोसै नामा?
औ।
औ दे नों
गैला अ। ओ दा
हो मा होनदो?
आयदाखो आयदाखो खोन्थाग्रो नोंथां।
अ जों खुगा मेथाइनि सायाव रायलायसै ना?
अ खुगा मेथाइ
खुगा मेथाइनि बागै ना?
औ दा ओ खुगा मेथाइ बुङोब्ला मा बुजियो? बा खुगा मेथाया माबायदि दा बे खुगा मेथाया बेसेबां बोसोर जा
ओ ओ दे होमबा। हेलौ। हेलौ।
ओ बा खुगा मेथाया बबे जुगनिफ्राय फैदोंमोन बेखौ नोंथाङा एसे गुवारै बेख होननानै फोरमायना होसुन। खोन जोंना?
औ खोनादों दे खुगा मेथाइ होनोबाथ' जों जाय जेनेबा अ खोनादों नोंथां। खोनादोंना खोनायाखै हेलौ अ खुगा मेथाइ होनोब्लाथ जों माने खुगा मेथाइ होनोब्ला जों माने ओ मानसिफोरनि खुगा खुगा आगोलनिफ्रायनो माने जे समाव माने सुबुं माहारिया संसार जानो रोंजेनदोंमोन ज जयै माने ज जयै थानो रोंजेनदोंमोन इ समनिफ्रायनो माने बिसोरो गावसिनि रंजानायखौ गावसिनि फिलिंसखौ गावसिनि थासारि मावनाय दांनाय बायदि जि था ओ जि जाया माने बेफोरखौ माने फोरमायनो थाखाय खुगा मेथाइफोर माने खुगा मेथाइ बाथ्रा फाव बेफोर थुनलाइनि बाय खुगा थुनलाइनि गासै माने माबाफोरखो बिथिंफोरखौ बाहायनानै माने गावसोरनि रंजानाय फिलिंस बायदिफोरखौ माने फोरमायलायनो थाखाय बेफोरखौ बाहायदोंमोन आरो गोदोनि मानसिफोरा जाय समाव माने जेबो लिरनाय महर गैयामोन जाय समाव माने मानसिफोरा लिरनो फरायनो रोंजेनााखैमोन बि समनिफ्रायनो माने सो गावसोर। सोरनो माने ज' ज' थानानै माने सुबुंफोरा माने बेफोरखौ बाहायनानै माने गावसोर। दिनै रंजानाय माबाफोरखौ फोरमायलायदोंमोन आरो जेनेबा दा बे समाव माने इदि रिलिक माबा मा होनो इखो। इसोरो माने गाव हेलौ हेलौ खोनायाखै